हेलौ नोंथां औ खोनादों औ औ खोन औ
मा खालामबाय दं
ओ नै दाथ' बेलासि जाबायना बेलासि बिनो ओरैनो जिरायनानै दङ आरो
अ
नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो बिदिनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ
औ नोंथांजों आङो बिबारनि सोमोन्दै रायज्लायनोसो आङो कल खालामनाय जादों
औ औ
बे सोमोन्दै आङो नोंथांदों एसे सावरायनि नोंथाङा बिबारनि सोमोन्दै आंनो एसे बिबार बिबारफोरा मा मा
बिबाराथ' गोबां रोखोमनि थायो ओमफाय जोङो बै ओ गुफुर दाउदै दावदै फुल होनोना जोङो थ बेखौथ' जोङो ओ फुजायाव होनाय जायो गोथार महरै
औ औ
ओमफाय आरो बिनि अनगाथ' गोबां रोखोमनि बिबार थायो जबा बिबार दावदै फुल ओमफाय गोबां रोखोमनि मा मा गलाफि थायो दाउस्रि आथिं था बियो बेफोरनो आरो आंबो बारा मुंफोरखौ मिथिजोबा
औ औ आरो बिबारखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
ओ बिबार बिबारखौथ' जोङो फुजायावनो बाहायनाय जायो ओ ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो जबा बिबार बिनि बिलाइ खौ जोङो मा होनो
औ
देग्लिनानै जों बेफोरखौ खानायाव फुनबा बुहुत मोजां जायो खानायफोरा आरोना ओ जोबोद गोरा मोजाङै लाखिनानै दोनो आरो बे जबा बिबारनि बिलाइआ
औ औ
ओमफ्राय नोंथांनि साननाय मथे थेब्ला मा मा दंबावो आरो बिबारफोरा
ओ आंनि बादिब्लाथ' बिबारफ्राबो बे रोखोमफ्राबो बिबारा नोंथाङा जेरै खोन्थादों बेनो गलाप बिबार जबा बि बिबार गेनदि बिबार दावदै फुल अप्राजिता फामि बिबार बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि बिबाराथ' दङ बिदिनो बिबारफोरनि मादावबो बिदिनो
औ
जेरै जोङो गुफुर गाबनि बा गोजा गाबनि गोमो गाबनि निला गाबनि बेफोर बायदिसिना रोखोमनि दं आरो आंनि बायदिब्लाथ' बिबारखौ गोबां खामामिआव बाहायो जेरै जोङो ओ लगायब्ला आरो मिथिं दावथिंफोराव जोङो गेदेर मानसिफोर जुदि बरायनो गोनांब्ला जों बिबारजों बरायो गोदोनायाव माला गानहोनानै आरो आंनि बायदिब्ला आरोबाव बे बिबारफोरखौहाय जेब्ला जोङो जुलि जायो नोंथां जुलिनि समावहाय जोङो बे लांगोना मोखाङावहाय बिबारफोरजों जोङो साजायनायखौ दै आरो जि जाय गायाव जोङो जुलिनि समावहाय हिन्जाव गोदानखौ जोङो फज'नाय जायो। बेफोरबायदि जायगायावहाय जोङो माने ओ बे बिबारखौ समायना नुनायनि थाखाय बा समायना नुनो थाखाय
औ
साजायनानै बेरा फारसेथिं बिबारफोर थायोब्ला नखर नखर जुदि जोङो बिबारफोर थायोब्ला माने न'फोरखौ गोबां समायना नुयो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' दानि मान सिफोरा गोबां बिबारजोंनो न'फोरखौ बुंफब होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ
अ नोंसोरनिथिं नोंसोरनि ओनसोलावहाय बिबारफोरनि बा माबाफोर बागानफोर दङ नामा बा नोंसोरनि ओनसोलाव बिबारफोर गायो ना गाया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ जोंनि ओनसोलावथ' बुहुत मानसियानो ओ आजिखालिथ बिबारजोंनो साह नफोरखौ मोजां नुखायोखा ओ बिबार बुहुद गायो मानसिफ्रा बिबार मान बिबारखौ गायनानै दोनबानो गाव मालाय बारबाथाय मोजां नुखायो नखौबो स समायना नुयो आरो ओ सिखारनानै नों बि बिबारखौ नुयोबा नोंबो फुंनिथ' फुंनि समाव नों सिखारनानै बिबारखौ नुयोबा नोंबो गोसोखौ मोजां मोनो
औ
बेनोसै आरो
अब्ला नोंथाङा बिबारफोरनि मादाव माबे बिबारखौ साबसिन मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
ओ बे फामि बिबारखौ साबसिन मोननाय जायो आरो आङो
औ
दैयाव दैयाव जि तु औ दैयाव जिथु मोजां बारनानै थायोना बुहुत मोजां नुयो आरो खानोबो लुुबैयो खिन्थु ओ बि बार ना खारनो नाङा आरो बिबारखौ खानो नाङा होननो मानसिफ नांगौ ताइमाव नांगौ जायोबासो खानांगौ होनो ओरैनो खानानै माबानाङा गारनाङा बे होनो आरो आंनि खोनानायाव नोंथांनि बायदिबालाय माखौ मोजां मोनो नोंथाङा बिबारफोरनि मादाव
आंनि बादिब्लाबा आं बादिब्लाथ' बे आंनि साबसिन मोनै बिबारा गलाब बिबार खौ साबसिन मोनो आं आरो बे गिन्दि बिबारा बेखौ साबसिन मोनो आरो मानो होनबा इनद्रिन बिबारनि बारनाया ओ बिबारा जेब्ला बारो अब्ला बिनि थाखो थाखो जाबखो जाबखो बारनाय जायो ना बेखौ समायना नुयो आरो बे गलाब बिबार होनो जायखो बेखौबो जोङो गोबां समायना गोजा गाबनि माने गोजाननिफ्रायनो नुहुरो आरो बिनि जिथु मोदोमनाय मोदोमनायखौबो जोङो माने मोजां नुयो आरो आरो नै मादाउ बिबार होननाय लोगो लोगोनो गोसोखां जायखौ जोङो सेवालि बा सेफालि बिबार हराव बारनाया जायखौ जोङो ओंख्रिबो जायो नङा होमबा?
औ औ
ओ बे ओंख्रि जानायखौबो जों माने जाय मोननै रोखोमनि माबाखौ ओंख्रि जानाय जायो आरो जेरै अह सेवालि बिबार फान फिफ्लि बिबार होनना बुङोदि अनला ओंख्रिजों जायो एसे खाथो खाथो जायो बे बिबारा
एसे गोखा नामा
अ एसे गोखा जायो
औ जोंनियावथ' बेखौ खारौ खान्दायसो होनो खोमा
अ खारौ खान्दाया नोंथां जायखौ आं बुंदों दि बारा हाय
औ
बारसि बिबार होनना बुङो ओ फिसा फिसा जायो बारा इसिबां गोजा गाबनि जायो आरो
अ अ औ औ
बि गाबनि अनला ओंख्रियाव जायो दानि मानसिफ्राबो जायो फोराननाबो दोनजायो बे सेफालि बिबार ओ जि जायगायाव सेफालि बि बिबारजों बुंफबनानै गोलैना थानाय नोंसोरनिथिं जाय बे सेपालि बिबारा दंङना गैया आरो बे बिबारखौ जायो ना जाया फोरमायनो हागोन ना
जोंनियावबो दङ बुहुतआनो दङ ओ जानोबो गोथाव आरो नोङो गोलैनानै थाबाथ' ओ जायगाखौ बिराद मोजां नुयो आरो
औ समायना आरो मा माजों जाजानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सेफालि बिबारखौ
ओ नोंथांनि आवाजखौ बारा मोजां खोनायाखै
हेलौ नोंथां खोनादों ना
खोनाबाय खोनाबाय
अ सेफालि बिबारखौ मा माजों जानाय जायो नोंथां
ओ से से फालि बिबारखौथ' जोंनि जायगायाव दा ओ ओरैनो फाजा फाजाखौ जानाय नुनो मोनो आरो अनलाजों जानाय बिसोर मोन्नैजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो अनलाजों बिराद ओ एसे खा खाथो खाथो मोजां जानाय मोनो आङो अनलाजोंबो ओमफ्राय आरो बे जिथु गाव गोजा ओ गाव गोजा फाजा खालामोना बेखौबो गोथावानो जायो बेजोंबो नोंसिनिथिं आरो बेलेगजों जाबावो नामा बेनि अनगा
जोंनिथिंहाय बे सेपालि बिबारखौ ओ खायफा खायफा सुबुंफोराहाय खायफा खायफा मानसिफोरा बे बिबारखौ बांसिनानो गाया नालाय ओमफाय गलाफोरनिफ्राय बा बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै फोराननानै दोनो फोराननानै गोरान खालामनानै दोनो ओमफफ्राय जानायाथ' बेखौ बांसिनानो जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोनो नाजों जायो बांसिन ना स ज जायो गिदिरजों जायो खारैजों जानाय जायो आरो बे अनलाजोंबो गोबांखौनो जानाय मोयो आरो जेब्ला बे ग्रखौ जा अब्ला जों बे बिबारखौबो नाजोंनो जानायखौ नुयो बिदि माने जोंनिथिंजाय भाजाफोर जानायखौ आं नुवाखै आरो बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव माय नाजों रुदबनानै बांसिन जायो आरो
औ औ
खारं खान्दायाबो नोंथांमोननिसिम मा माजों जायो
खारौ खान्दायखौथ' जोंनिथिं आङो नुनायावथ' आङो फाजाखौनो बांसिन जानाय नुनो मोनदों ओमफ्राय बेलेगजों जाफेरनाय माने । जाफेरनाय जादों नोंसिनिथिं माजोंबा जायो नामा बे खारौ खान्दायखौ
जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो फाजा खायफा खायफाया ना गोर गोरान नाजोंबो जायो न रजग बां गोथाव जायो आरो बे खारं खान्दाया जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो गोरान नाजों जायो खायफाया गोथां नाजोंबो लोगोसे नानै जानाय जायो आरो खायफा खायफाब खोनानो मोन्दों जोंनि ओनसोलावहाय दाउ दाउफोरजों जायो होननानै
औ
जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय आरो नोंसोरनि ओ ओनसोलावहाय नाफोरजों जानाय जाया नामा नोंथां
आं जानायखौथ' खोनाफेराखै दिनैसिम जिखुनु फाजाखौ जानाय खोनादों आरो
औ औ अब्ला जिखिनि नोंथाङा मोनथिनायखौ खोन्थाना आंनो फोरमायना होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर
औ औ द दे हबा नोंथां औ औ दे